हेल औ।
औ नोंथां औ खोनादोंना बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथां। निसिम।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ नों ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना? औ दा आओ। माने सोलोंथाइनि बागै माने डिस नि बागै रायलायनो होननानै ओ सानदोंमोन आरो नोंथां बा बिनि बिखय जोङो दा सावरायनो लादों मानो होनोब्ला औ बेनि बिखय नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रो फोरमायना होग्रोनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां ओ जोङो दायो बे समावहाय सोलोंथाइनि बागै सावरायनो जोङो बे समाव आखायाव लादों सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो बेखौनो जों बुंनो हायो जोङो सिगांग्रो जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला मानो होनब्ला जोङो उनदैनिफ्रायनो गोरलै जेब्ला जोनोम जागोन जोनोम जानाय फ्राय गोरलैनिफ्रायनो माने जोङो बिमा बिफानिफ्राय सिगांग्रो जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनो हायो नोंथां जेब्ला बिमाया गावनि गोरबो आव लानानै फार्स्टनिफ्रायनो सेथिनिफ्रायनो बेबायदि गावनि रावजों गथ' गथ'खौ बुरखायनाय जाहोनाय बिनि गाननाय जोमनाय बिनि रावफोर माने बे गोरलै गथ नो जोङो बेबायदि सोलोंथाइखौ होलांनाय जायो बेखौबो जोङो सोलों नानै बुंनो हायो सेथि बाराव जोङो बिमा हारि हिसाबै बिफा हिसाबै जोङो न'आवनो सिगांग्रो जोङो स्कुलाव थांनो हानायनि सिगां सेम जोङो माने न'आवनो सोलोंथाइफोरखौ होनो हाग्रोयो आरो बिनिफ्राय जेब्ला गथ'आ जेब्ला थाम बा ब्रै बोसोर जाहैयो अब्ला स्कुलाव थांजेननायनि बेबायदि लामाखौ लायो अब्ला बे स्कुलाव थांजेननायावहाय सोरबा बिदि अंगनबादि होननानैहा जों मिथि अंगनबादि स्कुल बे अंगनबादि स्कुलावबो जोङो सोलों थाइ होग्रोयो जेरै गथ'आ एसे लिरनो हानाय गिनाय लाजिनायनिफ्राय गोजानाव थानाय फोरनिफ्राय बेबायदि सोलोंथाइखौ होयो जेब्ला ब्रै बोसोरसो बा ब्रै बा ब्रै बोसोर बिदि हाब खावसे जाहैयो अब्ला बेखौहाय बे गथ'नो मोनसे सोलोंथाइ होनो हायो आरो बेयावहाय सोरबाया इंलिस मिडियामाव होयो सोरबाया बर' मिडियाम बेबायदि फरायनायावहाय होयो आरो बिदिनो बिनि गेजेरजोंनो दिनै बे गथ'फ्रा सोलोंथाइ लानो हायो बे सोलोंथाइखौ उनदैनिफ्राय जेब्ला सोलोंलांगोन अब्ला सोलोंलांनानैहाय बिसोरो मोनसे लाइन लानानै जेब्ला देरलांगोन क्लास नाइन टेन जाहैगोन अब्ला बिथांमोना बेबायदि मेट्रिक आनजाद होनायनिसिम सहैगोन अब्ला बिथांमोनहा मोजां सोलोंथाइखौ लानानै सोरबाया बिबायदिनो मोजां बेबायदि रिजाल्टफोरखौ लायो सोरबाया मोनसे गासै साब जेटआवबो बेबायदि लेटार लानानै मोजां मार्क लानानै बिथांमोना पास जानानै गावसोरनि थांखिसिम सहैनो बिथांमोना आवगायलाङो आरो थिग बेबायदिनो जायहा बिमा बिफा नि बोसोनफोरखौ मोजां फोरोंनायफोरखौ लानानै बिथांमोन
औ
बिथांमोना
औ नोंथां
मावनायनि बेबायदि आरमि साखरि पुलिस साखरि बे साख्रि बेबायदि लानाय आरो सोरबाया टिचार जानो बा मास्टार जानो थाखाय सक थायो बेबायदिनो बिथांमोना गावसोरनि थांखिसिम सहैनो हायो आरो ना सोलोंथाइ होनोब्ला गोबां बिफाननि सोलों थाइ जेरै ओ सोरबाया मोसानायनि सोलोंथाइ लायो सोरबाया मेथाइ खननो थाखाय बिबायदि सोलोंनो थाङो बेफोरबो जोंहा सोलों थाइयावहाय गोग्लैयो आरोना ओम मोसानायनि गेजेरजों जोंबो गोबां माने गावनि रोंगौथिखौ दिनथिफुंनाय खौ जोङो मोनथियो हमदांनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो औ
गायो आरो आं नोंथांखौहाय सोलोंथाइनि बागै बुंनो थाखाय आङो नोंथांखौ खावलायनाय थाबाय
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि गामि ओनसोलावबो बेबायदिनो माने सोलों होयो आरोना नोंथां नोंथाङा ओ बे बुंलांबाय जे सासे फरायसा जानो थाखाय गोबां बिनियाव गोबां गुन थानांगोन बिनियाव मेलेम थानांगोन बेबायदि ओ बि बेहा बेबायदि जेबो फरायनायनि गुन गैयाब्ला बेहा माने जाम्बा जेनेबा दानि जुगावथ' फरायनायनि ओ सोलोंथाइ गैयाबा माने बेखौ सासे जाम्बा होननानैसो मिथिनाय जायो नङा ओमबा नोंथां औ बा जाम्बाबा सासे जाम्बि होननानै जोङो मिथिनो मोनो नोंथां बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जिउआ खोमसि माने नोंथां औ सोलोंथाइ थायोब्ला जोंहा ओ बयजोंबो मान होजायो बयजोंबो माने बेबायदिनो सनमान होजायो आरो ना मान होजायो सनमान होजायो बेबाय दिनो ओ सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि जिउआ माने‌ खोमसि जायो आरोना बेबायदिनो ओ फार्स्टनिफ्राय लानानै बुंनोसै माने नोंथाङाथ' बुंनांखाबाय जानांगौ दानि ओ थेवबो आङो एसे फोरमाय ना होनो सानदों मानो ओ होनोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो माने जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलजों माने एसे गोरोबनाय आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ सासे बिमा बा बिफाया सासे गथ' जोनोम होनानै होन होगोन माने होयो आरोना नोंथां बेखौ गोरबो आव गु दान लानानै माने बेखौ जोनो जाखांनायनि उनाव बेखौ बा ओ ओ फर इयार्स बा थ्रि यार्स जानाया लागै बेखौ स्कुलाव दोनो आरोना नोंथां बेखौ अंगनबादि बा एल पि स्कुल बिदियाव दोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो गोदो देलाइ दे लांनानै बिदिनो बियो से थाखो जि थाखो ओरै हाखौ लागि होना माने जि थाखोआ लागै थांनानै माने बिदिनो गोबां बिदिनो ओ मोजां मोजां माने मार्क लानानै पास खालामनानै थांनो गोजौसिम दावखोलांनो हायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो ओ गोबां जोंनि बर' सुबुं बा बर' सुबुंल' नङा गोबां जोंनि हारिनि जोंनि सुबुंफोरा माने बेबायदिनो ओ सोलोंथाइखौ लानानै गिदिर गोलाव जानायखौ जों नुनो मोनबोदों नोंथां औ बेबायदिनो ओ जोंहा माने सोलोंथाइ गैयाबा जेबो जाया जिउआव नोंथां औ बेबायदिनो ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ गोबां रांनिबो गोनांथि जायो नोंथां बेबायदिनो खायसे रांनि रांनि बेलायाव बो खायसे सोलोंथाइखौ गारनो गोनां जायो नोंथां औ बे जोंनि बर' बर' जोंनि बर' हारियावल' माने जोंनि बर' सुबुङा बांसिन ओ बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों माने रांनि बेलायाव फरायनायखौ गावनि फरायनायखौ आद्रा खालामनाय माने गावनि मिजिंखौ गावनो आद्रा खालामनानै लानाय बा ओरों दोरोङआव खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागौमोना आंनो सोलोंथाइनि बागै
औ नंगौ नोंथां बेयाव सोलोंथाइ होननानै आरो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला निस्सय जोंहा बेफार फालांगि खालामनाय बा बिजनेस फोर मावनायाव जोंहा गोबां प्रब्लेम बेनिखायनो जोङो मानि सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो।
औ
फानग्रा बेफारिफोराबो बेबायदि एसेबाबो सोलोंथाइ नांगौ जायो। हिसाब खालामनायाव जोंहा प्रब्लेम जायो आरो बेबायदिनो दिनै गुबुन गुबुन बिफानावहाय जेरै हि फाननाय दखान खौबो जों मिथियो गला जेरै सा दखान गला होनाय आरो बिबायदिनो मैगं फाननाय आरो बिदिनो गोबां बेबायदि बेलेक बेलेक बेबायदि बिजनेसफोर फालांगिफोर खालामनायफोर दोङो जेरै इरुकेसन बा
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां
मोनो आरो जायहा दिनै बेबायदि इसेब्लाबो माने जेब्ला बै अंख'फोरखौ जोङो मोजां जांहै सोलोंनायाव गोसो होआब्ला निससय जोङो बेबायदि फालांगि खालामनायाव गोहोम खोख्लैयो बा सोर जोंबा नोङो थगायलांजानोबो हागौ। बिदि मोजां हिसाब खालामनानैहाय बेनो खुस्रा खालामनानै सिमफायनानै जोङो बेनो हरफिननांगौब्ला जोङो बिबायदि गोदौ फोराव उसु गुथु जानाय माने हिसाबखौ मोजांहै खालामनो हायि बेबायदिखौबो नुनो मोनो आरो माने सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंगौ जों आंहा बेबायदि मेगनानो खाना बेखौहाय नोंथाङाबो जि बुंनानै होबाय नंगौ निस्सय जोंनो थाखाय सोलोंथाइया जोंनो थांना थानायनि राहा लामाखौ जोंनो लागै होयो जों सोलोंथाइ गैयबानो बुहुमानो खोमसि खौहाय जोङो मिथिनो मोनो आरो।
नोंथाङा थार बाथ्राखौनो नोंथां औ बेबायदिनो सोलोंथाइ माने सोलोंथाइया जोंनि थाखाय थाथारनांगौ आरोना नों
थाथारनांगौ औ
औ औ
गोदोनि दिनावहाय बिदि सोलोंथाइ लानाया गोबां खममोन नाथाय दानि बेबायदि दिनावहाय फ्राय माने जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव माने सिगांनिखौ नायोब्ला दानिखौ नायोब्ला मिलाय दायो गोबां बेबायदि सोलोंथाइ लानायाव जों माने दावगानायखौ नुनो मोनोसै आरोना। गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ लानाय गैयामोन जाम्बा जला बिबायदि गोदोसोना थानाय गामिफोर दंमोन नाथाय दायो जोंनि बे गामिफोरा सोलोंथाइ लानाय बेबायदि गामिखौ जोङो नुनो मोनोसै गामिफ्राव माने फरायनाय गैयिआनो माने गैला खोमा माने गासैनि न'खरावबो बेबायदि फरायनाया एसेब्लाबो थायो आरोना। किसुमान न'खरफोरा दिनै थाखा फैसा अभाबनि थाखाय फरायहोजोबनो हाया गथ'फोरखौ बिबायदि दोङो आरो गंसे गंनै न'खरफोरा बेबायदि आर ना मानेफ्रायानो बेबायदि फरायनायखौ दायो नि बिमा बिफाफ्रा गावनो खस्थ' खालामनानै ब्लाबो खामला हाजिरा मावनानैब्लाबो बेबायदि सोलोंथाय होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना माने जोंनि थाखाय थांना थानाय थानायनि राहा लामा आरो सोलोंथाइयानो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों ओ नोंथांजों नोंथांजों बेफोरनि सोलोंथाइनि बागै रायलायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबोथ' जानानै फैबाय नोंथां औ आंनि आंनिफ्रायनो नोंथांखौ गोजोननाय खौ आं जासि हरबाय नोंथां औ औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों।